औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा सम दं ना?
औ दङ नोंथां
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन
उम जोंनि बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
बिदिनो जोंहा बर'फोरनि मैगं होनोब्लाथ' अनला‌ ओंख्रि बिब्दिनो सबाइ ओंख्रि नारजि ओंख्रि थास' बिबार नाफाम लाफा बाथोन खांख्राइ बाथोन। बेफोर गासैबो गोलैया गोलैयो नङा होनब्ला नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ बिबदिनो जोंहा आङो गिबियावनो अनला ओंख्रिनि सायाव बुंग्रोनोसै नोंथां
औ
अनला ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बयबो जों बर'फोरा अनला ओंख्रिखौ जाखायोआनो जों अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइ बिब्दिनो जोङो मुला गुथिफोरजोंबो जानाय जायो बिब्दिनो जोङो ओ बासिगि बिबारफोरजोंबो जानाय जायो लोगोसे जोङो बेदरबो होनानै दाउ बेदरफोर होनानैबो जाफानाय जायो जोङो ओ बिबदिनो जोङो गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोना लाबाय बेनि उनावहाय जोङो दिंखि एबा ओ उलारफोरखौबो सुग्रोना लाबाय बेनि उनावहाय जों ग्रेन्डारखौबो सुना लाबाय मानोना दानि जुगावथ' जोंहा ओ ग्रेडारनि ग्रेन्डारबो ओंखारबाय बेजोंबो जोङो उननो हायो ओ उलार नङाबोला ओ दिंखि बेफोरावबो जोङो देना जानो हानाय जायो बिब्दिनो जोङो माइरङा दै सर'ब्लाथाय दिनो जोङो ओ उलारफोराव देना जानाय जायो बिदिनो देनानै गुन्दै खालामग्रोना लाबाय बिबदिनो गुनदै जाबा बे खौ दोनथ'बाय बेनि उनावहाय जोङो अर जरायबाय अर जरायखांनानै जोङो ओ सारायखौ जानबाय सारायखौ जानखांनानै जोङो बिदिनो बेदरफोरखौबो हाथाइफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो एबा जोङो न'आवनो दाउ फिसिनो थाखाबा जों दाउखौ बिदिनो ओ बुथारनानै बिबदिनो जोङो बुथारनानै गांफोरखौ बिदिनो जोङो दै गुदुंफोराव फुदुं दै गुदुं फुदुंनानै बेवहाय सोमब्रनानै गांखौ फुनानै अराव एसे हांसोनानै जोङो गोदाना लानाय जायो गोदाना लानायनि उनाव जोङो साफा सुबाय साफा सुखांनानै जोङो बिब्दिनो अर जरायनानै साराय जाननानै दै मा ओ थाव होनाय जायो थाव होखांनानै थावा एसे दुङोब्लाथाय जोङो बेयाव बेवहाय बेदरखौ एवफ्राननाय जायो बेदरा जुदि एसे एवफ्रानाय जायोब्ला बेयावबो बेदरावबो एसे दै ए जेब जेब ओंखारनाय जायो आरो बिब्दिनो दैया रानोब्लाथाय बिब्दिनो मोजाङै एसे राफोदफोर बेदरा एसे राफोदफोर जायोब्ला थावजों बिखौ हायखांथ'नाय जायो हायखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो बासिगजों जायोब्लाथाय जोङो बासिगखौ खारै संखै होनानै जोङो एवफ्रामग्रोनाय जायो बास दैयावबो एसे दै थायो बे दैया रानोब्लाथाय जोङो दैखौ होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो दैखौ होनानै दैया जुदि गोदौ ओब्ला जों अन गुन्दैखौ सारना होनाय जायो बेनि उनावहाय जों अन गुन्दैखौ सारखांनानै जोङो एसे साना होबावनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो अन गुन्दैआव सारनायफोराव एसे बोरैबा जायोब्लाथाय सारनायफोराव एसे लाद्रा जानो नागिरो बेलाद्राखौ जोङो गेब्लेहोनो थाखाय जोङो सानाय जायो साखांनानै जोङो माबाखौ होनाय जायो बेदरखौ होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बानलु जाब्रां हाइजें बेफोरखौ देना लानानै होनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो खारै संख्रै दसे गोबौ गोदौ होनानै खारै संख्रिफोरखौ साखिनाय जायो जुदि नांबायब्ला बेखौ खांनानै जाहैनाय जायो आरो जुदि नाङाखैब्ला होफिननानै बेखौ साखिनानै ओमफ्राय नाङोब्लाथाय जोङो खांनाय जायो आरो नोंथां बिबदिनो जोंहा नारजिं ओंख्रि जे होनना बुङोब्लाथाय नारजि ओंख्रिखौबो जोंहा गिबियावनो हाथाय बाजारनिफ्रायबो मोननाय जायो नारजिखौ गिबियावनो जोङो फाथोसो मोनग्रोयो गोथां माने बे गोथां फाथोखौ जोङो लाबोनानै एबा जोंहा न'नि बारिफोरावबो एसे एनै दाना गामि ओनसोलफोराथ' गामि ओनसोलाव थानायफोराथ' जोंहा नोंनि बारिफोरावनो एसे एनै जानानै आन्थाखौ फोनाय जाखायो आरो बे खौ जोङो खानानै सान्दुङाव फोराननाय जायो बिबदिनो सान्दुंफोरा एसे गोसाब्लाथाय एसे थाब रानो आरो थाब रानाबाबो एसे साननै सानथाम लानाय जायो आरो बिदिनो रानोब्लाथाय बेखौ मोजाङै सायबाय सायनानै बेखौ दसे सोमहाबनाय जायो सोमहाबखांनायनि उनाव साफा सुनानै लानाय जायो आरो बिदिनो जों नारजिं ओंख ओंख्रि होनो बुङोब्लाथ' जोंहा अमा बेदरजोंसो जानाय जाखायो नोंथां। बिब्दिनो जोंहा अमा बेदरखौबो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायनो लाबोनाय जायो लाबोनानै बे खौबो साफा सुनाय जायो बिदिनो गासैखौबो सुग्रोना लाग्रोबाय नारजिनिफ्राय आरो अमा बेदरखौबो सुना लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जों अर ज' रायनानै सारायखौ जाननाय जायो सारायखौ जानखांनानै जोङो थाव होयो थाव होखांनानै जोङो बेदरखौ संख्रि हालदै बेफोरखौ होनानै एवफ्रामग्रोनाय जायो। एवफ्रामखांनानै बेखौ हायखांथ'नाय जायो हायखांनायनि उनावहाय जोंहा नारजिखौ होनाय जायो बिदिनो नार्जियाव जों खारैखौ होनानै बिदि खोबलाय एरलाय एरग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय एसे दै ओंखारो बे दैया रानोब्लाथाय जोंहा दै होनाय जायो। दैखौ होखांनानै दसे गोबौ गोदौ होनाय जायो बेनि उनावहाय सानाय जायो। ओ साखांनायनि उनाव औ बे फाथोआ गेले गेले गेब्लेबाय था गेब्लेबायब्ला ओ बेवहाय जोङो संख्रिखौ होनाय जायो संख्रिखौ गिबियावनो होग्रोना लाबा नारजिया गेब्लेनो नागेरा बेनि उनाव साखांनायनि उनावसो होनाय जायो संख्रिखौ संख्रिखौबो हो बा बेनि उनावहाय जोङो अमु बेदरखौबो होबाय बेनि उनावहाय दसे गोबौ गोदौ होनानै खारै संख्रै बेफोरखौ जोङो नायनानै एबा साखिनानै खांनाय जायो आरो जुदि नाङाखैब्ला बेखौ एसे ओ सफिननानै एसे गोबौ गोदौ होफिननाय जायो बेनि उनावहाय नांबायब्ला बेखौ औ साखिनानै खांनानै दोननानै बेखौ जोङो जाहैनाय जायो। ओ नोंथांमोननिथिंजाय नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबोरैहाय संनाय खावनाय बर'फोरा माबोरैहाय संनाय खावनाय सोलियो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां आङो सबाइजों साम'खौ बुंग्रोनाय बुंग्रोनोसै सबाइखौ साम'जों जों जानोब्ला जोङो
औ
साम'खौथ' जोङो गामि ओनसोलाव जायहा दैमा दङ बिसोरहा दैमायाव गुरनानै मोनो आरो जाय आग रेंना गैया बिसोरो हाथायाव बायनानै लाबोयो। आरो सबायजोंसो जानाय जानाय जायो नालाय बेखौबो न'आवनो जायहा फैयो बेहा न'आवनो हुख्रेमनानै लाना दोनखानाय जायो आरो जाय हा फोनाय जाया बेहा बायनानै लाबोनानै हुख्र ख्रोमनानै जानाय जायो आरो आरो बिदिनो सबाइजों साम'जों जानोब्ला जोङो सबायाइखौ सोमग्रोना दोननांगोन गोबाव समनि थाखाय आरो बिनि उनाव साम'खौबो जोङो साननै सानथाम बिदिनो सोमना दोननांगौ जायो साननै दोनथ्रायाबाबो सानसेबा साननै दोननो हायो आरो बिनि
औ
जा मैलाया ओंखारनांगौ नालाय औ बिनि थाखाय ओंखायनो जोङो साम'खौ सोमग्रोना दोननांगौ जायो।
नङाब्ला बिनि गाज्रि मैलाया ओंखारा आरो जोङो सानसे सोमना दोनखांनायनि उनाव बिखौ सु ज्र' जें गायबा सानसेयाव हुखना लाग्रोनानै बेखौ जोङो गामलाफोराव गोजों दैयाव होनानै बेखौ दाखोनखौ गारग्रोनाय जायो दाखोनखौ गारखांनायनि उनाव जोङो बेनि खिथुखौ उननि खिथुखौ जाय दानस'नांगौ जायो जानो सोबनो मिलायनाय खिनिखौ बेखौ दानस'वाब' सोबबाबो जों गनाय नङा नालाय साम'खौथ' जों सोबनानैसो दिहुननो गोनां जायो ओमफ्रायस जानो गोनां जायो बिनि थाखायनो जोङो साम'खौ दानस'ग्रोना लानांगौ जायो ओमफ्राय गासिखौबो दानस'ग्रोना लानानै जोङो गामलायाव बेखौ स्र' सुग्रोना लानानै आरो सान्द्रै बा जेंगायफोरखौ लानानै जोङो गोखैजों एबा कारजि कारजिजोंनो मोजांसिन जायो आरो कारजिजों गोबाव सम हुख'नो नांगोन आरो बेखौ थाइथाम थाइब्रै गाजि नांलाया थाइसेबाबो जायो आरो खावसेबाबो जाहैयो बिदिनो जायखिजाया मैलाया खारनो नांगोन आरो जोंथि दि जानांगोन आरो बेनि बेखौ आरो स्र' सुग्रोनांगोन बिनि मैलाया खारनानै दैया गोजों जानांगोन अ ब्लासो जोङो बेखौ सुखांनांगोन ओमफ्राय बिदिनो जाइबाजों सबाइखौ जों सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ जोङो बेयाव थाथ'बाय सबाया आरो जों साम'खौ जों अर जरायनानै माबायाव सारायखौ जाननानै जोङो थाव होनानै जों साम'खौ ओरै थे थेब थुबथेब खबदे होजासे एवफ्राननांगौ जाहैगोन बेनि दैयाबो राननांगोन नालाय संख्रै ओमफ्राय थाव होनायनि एवफ्राम ना लानानै बिदि थेब थेब थुबदुब दैया रानबाथाय दैखौ दै होनाङा बेखौ दोन्थ'बाय दोन्थ'नायनि उनाव जोङो सबायखौ रुग्रोनना लानांगोन गेब रुग्रना लानांगोन खारै होनानै संख्रि होनानै आरो गुबुन जि होनांगौ दङ हालदै हालदै संख्रि बानलु जाब्रां हायसेजें गासिखौबो देना होनो हायो आरो बिदिनो गेब्लेया गेब्लेया मोनबा जों सागं साना हो आरो बारा गेब्लेद्रायामोनबा आरो खारैया मोजांबा बे खारैया खारैखौ नांबावगौ जायोबा होना होदो आरो बिनि उनाव साम'खौ गोदौबाय थानाय समाव ज्र' होना होनांगोन आरो आरो बेयो गोदौबाय थाबाथाय जोङो
बेखौ गोदौहोबाय थानानै जोङो संख्रि खारैखौ नायनांगौ जाहैगोन आरो नांदोंना नाङाखै आरो जुदि नाङाखैबा बेखौ जोङो होनांगोन आरो गोबाव समनि थाखाय गोदौ होबावनांगोन मोजाङै मोननांगोन नालाय साम'जो सबायजों गासिबो मोजाङै मोननांगोन नालाय आरो गोदौ होबाय थानायनि उनाव एसे जानो हानाय मिलायनाय जाहैयोब्ला बिखौ नोङो खांनानै दोन होनांगौ नोंथां अब्लानो बियो जानो हानाय जाहैबाय मैथाजों खांख्राइजों बुङोबा मैथाखौ दैमानिफ्राय गुरनानै लाबोयो आरो जायहा दैमा गैया बिसोरो बायनानै लाबोनाय जायो नालाय आरो बिदिनो मैथाखौबो बायनानै लाबोनाय जायो जायहा गायो बेहाथ' न'आवनो दंखायो
बिनि उनाव जों मैथाखौ संनो गोनांबा सायग्रोना लाना स्र' सुग्रोना लानानै जोङो दोननांगोन आरो खांख्राइखौबो जों बोखावनानै मेलेमखौ दिहुननानै खांख्रायनि जानो गोनां खिनिखौ मोजाङै दोननांगोन आरो बिनि उनाव जोङो साराय दाननानै अर जरायनानै फाथाव होनानै पियास होनानै जों खांख्रायखौ एवग्रोना लानानै हालदै संख्रि फानलु हाइजें बेफोरखौ होनानै जोङो एसे गोदौ होनांगोन दै होनानै बिनि उनाव जोङो मैथाखौ होनांगोन मैथायाबो गेब्लेयो बेयाव आरोबाव एसे दै होनानै एसेबाव गोदौ होबावनानै बेखौ खांनानै दोनना बे जानो हानाय जाहैबाय आरो नोंथां।
जोंना थ' गांजेमा बाथोन होनोबा बिराद मोजां मोनो हबा नङा होमब नों थां आरो थास'जों जोङो अमा बेदरखौ जानो जोबोद मोजां मोननाय जाहैयो। आरो जों ना बाथोन खांख्राइ बाथोन बेफोरखौबो जों मोजां मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ
औ जोंनाथ' बेफोरो जानाया जाहैयोआनो फ्राय नोंथां जोंनाबो समाबोथ' जाबायानो। बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ
औ औ औ